खोनादोंना नोंथां? औ खोनादों औ।
बिदिब्ला जोङो दिनैहाय बर' आयजोफोरनि गाननाय। दख'नानि सायाव जोङो सावरायसै आरो। आरो बेनि आगरफोरनि सायाव औ।
औ जागोन।
अ दख'ना होनोब्लाथ' बे दख'ना होनोब्ला जोंनि बियो बर' हारिनि मोनसे सिनायथि आरो दख'नायाहाय बे दख'नाखौ बर' आइजो फोरा गोबां गाबनि दानानै लुनानै गावनि आखाइजोंनो गाव दायै लुयै गानो जोमो आरो।
औ
बे दख'नाखौ बर'फोरा गोमो बुरि, गोमो गोथां, गोथां बाथ रं निल, गोजा, गुफुर जाथि बेफोरबायदि गोबां गाबनि बेफोर रंनि खुन्दुंजोंहाय दानानै लुनानै गानो आरो। बेफोरनि गेजेरावनो बर' फोरा मोननै रोखोमनि दख'ना गानो।
औ
मोनसेया जोंहा लांगा दख'ना जेनेब्ला बे दख'नायाहाय गोलावसिन आरो गुवारसिन जायो आरो। आरो जोब दङ जोंहाय मोनसे मेख्ला दख'ना। बे दख'नायाहाय गुसुं जोङो बेखौहाय बर'फ्रा बांसिनैहाय जेनेबा खामानिफोर मावनाय समावहाय गानो आरो गाननानै थायो। औ। आरोबाव बेफोरनि अनगायैबो जोंहा दङ माखासे दख'नानि मुंफोर जेरै दख'ना थावसि, दावराय मोख्रेब, आगर गुबै दख'ना, फारौ मेगन बेफोरबायदिनो गोबां दं आरो। बेफोरनि गेजेरावनो जोंहा दख'ना थावसिखौ बर'फोरा मा होनो गोजा गाबनि दानाय जायो आरो बेखौ। बेवहाय खासि हाथाय आरो खदर आगरखौ बेहाव एरनाय जायो आरो। बे दख'ना थावसिखौ बर'फोराहाय मोनसे फोथायनाय दं आरो दख'ना थावसिखौ लानानैहाय माने बे खौ हाबा जानाय आइजो आरो दौदिनि बिसोरल' माने गाननो मोनो होननानै जोङो फोथायनाय दङ। ओमफ्रायहाय बे सिख्लाफोर आरो सोरबा रान्दि हिन्जावफोरा बेफोरखौ गाननो मोना होननानै फोथायनाय दं आरो। दख'ना थावसियाव। दखना थावसिखौ बांसिनैनो जोङो हाबानि समावहाय बाहायनायखौ नुनो मोनो। आरो बेफोरनि गेजेरावनो दङ जोंहा आगर गुबै दख'ना।
औ
बे आगर गुबै दख'नाखौबो बर'फोराहाय बांसिनै माने हाबानि समाव बा गाननाय जायो आरो बेखौबो आरोहाय जोंहा बेखौहाय ओरैनो थानाय समावबो अबेबाबो थांनाय समावबो बे दख'नाखौ जोङो बाहायो आरो।
औ
आगर गुबै दख'नाखौनो जोङो बयनिफ्रायबो गोजामसिन आगरनि दख'ना होनानै जोङो हमनानै लानाय जायो आरो।
ओ
आरो बयनिख्रुइबो बर'फोरनि देरसिन गोजामसिन आगरानो जोंनिहाय मा आगर गुबै। दख'नायानो।
ओ
बेफोरनि गेजेरावनो दं जोंहा हाय फारौ मेगन दख'ना जेनेबा फारौ मेगनखौ मा बर'फोराहाय जेब्ला सासे हिनजावसाया दख'ना गानस्लिंनाय जायो अब्ला बे समावहाय बिमा बिमाया मा गावनि फिसाफोरनि थाखाय फारौ मेगन दख-दख'नाखौ दानानै होजेनोमोन आरो।
ओ
औ आरोबाव दं जोङाहाय गोबां बिदिनो दख'ना दं आरो।
औ
आरोबाव जों अ जोंहाहाय मोनसे बिद'न दख'ना। बे बिद'न दख ख'नाखौ बर'फ्रा गोबां गाबनि खुन्दुंजों जेनेबा बोलानानैहाय दानाय जायो आरो।
औ
आरो जोंनि बर'फोरनि बांसिन दख'नायानो मा मार होनानै दानाय दख'ना जायो।
औ
बिदिब्ला नोंथाङाबो बर'फोरनि दख'नानि सायाव एसे फोरमायलांदो नामा।
जागोन नोंथां नोंथाङा बुंबाय दख'नाया मा मा रोखोमनि जायो जोंनि बर'नि दख'नाया ना?
औ
बर' बे दख'नाखौथ' बर' हिनजावफोरा गानो बेखौथ' मोनथिखायो। आरो बियो दानिल' बाथ्रा नङा गोदो गोदायनि फ्रायनो बर'फोरा मा दख'ना गानबोदोंना बियो जोंनि मा मोनसे सिनायथि बादि दख'नाखौ गानो ब्ला मा जोङो गुबुन गुबुन जाथिफोरनि गेजेराव बर' होननानै गाव खौनो गाव मा सिनायथि मोनो मानि गुबुनफ्राबो मिथिखासै जे बे दख ख'नाया बर' हिनजावफोरनि बर'नि आरो।
औ
बिदिनो गोदो गोदायनिफ्रायथ' बर'फोरा मा गाननाय दख'नाखौ गावनो दायोमोन। मिथिंगानि बायदि आग'रफोरखौ दख'नायाव एरखांनानै मा समायना रमायनानै न'आवनो बिसिना मा इसानसालि थाखोमोन आरो गावसो सोरनो दानानै गावसोरनो गानोमोन आरो। बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बादिनो जे गोदोहाय जोंनि बे दख'नाया मा मोननै रोखोमनिमोन आरो अ ग्रं दख'ना आरो लांगा दख'ना ना अ ग्रं दख'नाया एसे बिदिनो मेख्ला बादि जायो गुसुं जायो हासुं महरनि जायो। फारनै रुगुंजों सुजाबनाय। आरो लांगा दख'नाया बे जों बिदिनो हाब बा हुखा गाननाय माने दा गाननाय बर' दख'ना जाय दख'ना मुं सिनायथि मोनदों बेनो मा लांगा दख'ना नाथाय गोदोहाय मा मिथिनो मोनदों जे लांगा दख'नाया एसे गुसुंमोननो खालि जेर बायावल' थेबनाय जायोमोन नामा नाथ थाय आथिखालाव बिदिनो बायदिसिना खामानि मावनायाव बिदिनो उसुबिदा नुजाथिनायनि थाखाय नङाबा गुबुन जाहोनबो जानो हागौ आरो बेखौ एसे फोलाव देरनानै जानजियाव थेबनाय बिदि खालामबाय आरोोना
औ
बेयो थारैनो बर' हारिनि मोनसे सिनायथि बिदिनो जोंनि दख'नाखौ खुन्दुंखौ लानानैबो गोबां मुं दोननाय जादों आरो जेरै माइदि गैयै म फार्स राइस दख'ना दङ जोंनिया कश्मिरि दख'ना दङ पलिस टात दख'ना दं रलेक्स दख'ना दं पाटनि दख'ना बिदिनो इन्दि दखना साल माथा बिदन बायदि बायदि ना
औ
मायदि गैय मास स दख'ना बुङोब्ला मा मायदि गैयै बिदिनो मास्राइस दख'नाखौ मा मासास्राइस खुन्दुंजों दानाय जायो जायो आरो बे माइस राइस खुन्दुंाव मा माइदि होनाय जायानो आरो बियो गोलोम बोथोरनि थाखाय जोबोद मोजां गोलोम बोथोर बोथोराव माने गाननो मोजां जायो
नोंथांनिखौ आं फंसे बाथ्रा बुंसै मार स्रायसोनाय मानि मानिे बेहाय मार एसे होनायखौसो जोङो मिथिनाय जायो आरो मानिे बेहाय मम खल सुथा होनोबासो जोङो बेवहाय मार थाहयो आरो ना
नंगौ बिदिनो कश्मिरि खुन्दुंजों दानाय दख दख'नायानो मा कश्मिरि दख'ना आर ना बिदिनो इन्दि दख'ना दं बर'फोरा मा गोदो गोदायहाय आरो दासिमबो आरो दासिमबो गोदो गोदायल' होनजाया दासिमबो इन्दि लायो इन्दि फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुनो आरो बै खुन्दुंनिफ्राय जाय डखर दख'नाखौ जों दानानै गानो बेनो मा इन्दि दख'ना ना बिदिनो बिदन दखना दख'ना सालमाथा दख'नाया ओरैनो मा जेबो आगर गैया लासे सुनाय बिदन दख'ना खौबो नोंथाङा बुंखांबाय गोमो गोथां बायदिसिना गुबुन गुबुन खुन्दुंजों ओरै दाखानानै सोंनाय दख'नायानो मा बिदिनो जोङो जोंनि दख'नायाव बायदि मैया आगर होयो आरो जेरै माख्रि आगर दाावराइ मोख्रेब फारौ मेगन दाउथु आगर दिंखिया आगर बैग्रि बिबार आगर बायदिसिना आगर ना?
औ
बिनि अनगायै बुंनो थांङोब्ला दख'ना थावसि दख'ना थावसियाबो जों रायखांनांखायो दख'ना थावसिखौ जों रायखांङाबालानो थानो हाखाया दख'ना थावसिया माने जाथोसे गोजां गाबनि आगर गोनां दख'ना आरो नोंथांङा बुंखाबाय जे दख'ना थावसेयाव मा मा आगर दानाय जायो आरो बेखौ गोदोहाय बर'फोरा मा जोबोद गोथार दख'ना होननानै मानियोमोन आरो। आरो बे दखनाखौ मा खालि हिनजाव गोदान आरो दौदिनिफ्राल' गाननो मोनो ना? दख'ना थावसिखौ बिदिनो गोदोहायथ' बिदिनो सिख्ला रान्दि बेफोर बिसोरो गाननो मोनामोन आरो आथिखालावबो बियो दासिमबो सोलियो नाथाय बिदिनो गोदोहाय दख'ना थावसिखौ हाबानि थाखाय बाहायदोंब्लाबो आथिखालाव बिदन दखनाखौबो बाहायनाय नुनो मोनबाय ओरैथ' आरो बिदिनो आगर गुबै दख'ना बेफोरखौबो हाबानि थाखाय बाहायनाय नुनो मोनबाय। नाथाय दासिमबो ओरै सानजाथिंजाय दख'ना थावसिखौनो बांसिनै बाहायनाय नुनो मोनो आरो।
ओ बिनि अनगायै दङ आगर गुबै दख'ना आगर दुगै गुबै दख खनाया मा बाथि गंब्रै गरखा गंब्रैजों बे दख'नाखौ दानाय जायो आरो। मोनसे मान गोनां दख'ना हिसाबै जोङो बेखौ मिथिनो मोनो आगर गुबै दख'नाखौ। बर'फोरनि दख'नाफोरनि मादाव बेनो बांसिनै दाम गोसाबो होनो मिथिनो मोनो आरो आगर गुबै दख'नाखौ। बेनि अनगायै आथिखालावथ' दख'नाखौ मोननै बाहागोआव राननो हाबावो। मोनसेया जाबाय न'आव दानाय दख खना आरो गुबुन मोनसेया जाबाय मा मेसिनाव दानाय दख'ना आरोना। गोदान मुगानि गोदान मेचिनफोरजों दानाय रिमोनला दख'ना गोबां ओंखारबाय गोबां नामनि गोबां ब्रेन्डनि दख'नाफोर ओंखारबाय बेफोरो मा आथिखालनि दखना जोबो आरोना मेचिनजों दानाय बेखौबो आथिखालाव बर'फोरा गोबां ओङैनो बाहायसै नाथाय
बिदि बेसोरखौ बाहायदों होननानै जोंनि गोदोनि आखाइजों दानाय दख'नाया माने बिसिनि माना खम जालाङाखै आरो।
औ।
आरो ना नोंथां?
हो?
खोनादोंना?
औ खोनांगासिनो नोंथां औ।
औ बेनो आरो जोंनि दख'नाफोराथ' दाथ' जि आइ टेगबो मोनबाय मुलुगनाङैयैनो बयबो मिथिबाय। आरो थारैनो जोंनि दख'नाखौ गानबा बर' हिनजावफोरा जोबोद समायना नुयो। ओम अब्ला औ।
फास्रा लादेरनानै जों बांसिन समायना नुसिनो। जोमग्रा लादेनायजों फास्रा औ रेगे रेगां। नाजानायजों औ बांसिन समायना नुसिनो आरो।
अब्ला नोंथां दिनैनि रायलायनायखौ एसेयावनो फोजोबसै। जोंहा समाबो जाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।